औ
नोंथां नोंथांङा दा मा खालामगासिनो नोंथां
औ आं दा एसे बायजोआव जना दोंङो' नोंथां थान्दा बार जानो थाखाय गरम जादों बोथोरा
औ नोंथांमोननिथिं बोथोरा होनबा माबायदि दासान्दि
बोथोराथ' जोंनिया बिदिनो दोमैलुलु जाना दं थेवब्लाबो गरम जादों आरोना नोंथां हाव हाव
औ औ माने बारबो गैया सान्दुंबो गैया नाथाय हब हब माने गुदुं गरम आरोना औ औ थारैनो ओ दा नोंथां जिथुनिखि गरम बानिया नोंथांङा जिथुनोखि थिंनानि बागै नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
औ
दा जोंनि ओ मिथिंगायाथ' जोबोद नायनो समायना नाथाय दा एसे मिथिंगायाबो बोथोराबो थब थब बायदिसिना सोलायना लाबाय आरोना नोंथां
औ औ
आगोलनि बायदिया नंला दानिया बोथोराबो दसेदोनो गाज्रि जाब्रना होयो।
औ
फोथायनो हाया आरों नोंथां माब्लाबा दसेनो अखा होगोन दसेनो अखायानो दानि जुगाव नांगौ माइ गायनोबा आबाद मावनो अखा नांगौ जाब्ला अखायानो हानो नागिरा बिदि जायो आरोना
उम उम
बियो मा होनो बोथोरा बिदिनो दुंहाव थासारिबो बिदुंङाबो गोबां बांबोगासिनो दं जोंनि मिथिंगानि बुहुमनि थासारिया
आरो मिथिंगाखौबो बिफां लाइफांजों बुंफुमना थाबासो समायना नुयो नाथाय दानिया बिफां लाइ फाङाबो माने सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव अरनबारिखो बेनि जाउनाव बिफां लाइफांङाबो खमायलांनो हमबाय नोंथां
औ
औ बेनिखायनो ओ जों मिथिंगाखौ बिखाखौ फोथांना लाखिनाया जोबोद गोनां जोंङो बिनि थाखाय बुहुम माने फाइभ जुन फालि ओ मुलुगनां आबहावा सान हिसाबै फालिनाय जायो बिदिनि मिथिंगाखौ बासायनो थाखाय बा बुहुमखौ बासायनो थाखाय
औ
आरो औ मानो बायदिसिना हाग्रानि जिब जुनारफोराबो हाग्रायावसो थायो नालाय मिथिंगायावसो बिसोर माने अरनबारि सेफायनायनि जाहोनाव माने बिदिनो जोंनि मानसि थानाय जायगाफोरावसो फैलाग्रा जाबाय आरो ना जिब जुनारफोराबो आदार नाय गिरनानै बा गावसिनि थानाय जायगा गैयिनि थाखाय
उम
औ बायदिसिना माने मिथिंगायाव बायदिसिना जेरै मा होनो हाग्रानि जिब जुनार थानायाबो माने खमायलांनो हमबाय मानसि गैयैफोरा बिदिनो सिखार खालामनायनि जाहोनाव मैहुर खालामनायनि जाहोनाव
औ
ओ ओफ्राय आरो जोंनिया मानो मिथिं ओ दा मा होनो बुहुम नां दुंखावनाय जायखौ मानो ग्लबेल वारमिं होननानै बुङो इंलिसाव बुहुमनां दुंखावनाय बेनि जाहोनाव मा होनो अरनबारिफोराव बाराद्राय माने ओ बिदि दुंब्ला माने हाग्राफोराव अर नाहांनाया हाग्रानि अर खामनाय
उम उम उम
बायदिसिना अरनबारिफोरा बिदिनो खामनानै सेवहांगार जालांदो जोङो निउसफोराव नुबाय थायो जेरै अस्ट्रेलिया आमेरिकाफोराव गोबां अर खामनाय नुनो मोनो
औ
बे बायदिनो बेनि जा अर खनायनि जाहोनाव अरानाव थानाय बायदिसिना मा होनो जिब जुनारफोराबो थैलांनो हमदों। अरजों खामना नानै ओमफ्राय मा होनो बेखौ जेरै दैबाना जानायानो जा। मिथिंगाया दैबाना जानायनि जाहोनावबो बिदिनो थानाय जायगानि आंखाल मा होनो बायदिसिना आबादफोरा खहाबो जादों।
आरो हा गिसिखानाय बिफां लाइफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव हाजोनि ओनसोलाव माने हा गिसिखानाय जायो आरो ना नोंथां
औ
फाहार ओनसोलफ्राव आरो जोङो मा होनो ओ बिदिनो जों बिफां लाइफांफोरखौ माने दानब्लाबो बिफां लाइफां गायफिननो नांगौ आरोना।
औ
जायखि जाया जों बिफां लाइफांजोंसो अक्सिजेन मोनो नालाय
उम
बिफां लाइफां थाबासो जोंबो थांनानै थानो हागोन आरो दानिया बिदिनो खायसे मान खायसे जायगाफोराव माने बाला हा हा मा जालांनो हमदों बालाहामायावथ' बिफांबो जों नुनो मोना खायसे सुगोनां बिफांसो नुनो मोनो। बेनि थाखायनो बाला हामायाव अखाबो हाया आरो ना जेराव बिफां लाइफां गोबां जों बुंफबनानै थायो बेफोरबायदि जायगायावसो गोबां अखा होगोन फ्रेस जानांगोन आरो मिथिंगा
औ
बेबायदि बर माने बाला हानायाव आबादबो मावजाया दै बेयाव दैनिबो जोबोद गोनां माने खस्थ' दै मोननोबो
औ
बिदिनो जेराव माने सोमखोर समायना बिफां लाइफां बा बायदिसिना अरन बारिफोर थागोन। बेयावसो जिब जुनार बा मानसि दुमसिबो थागोन आरो नङा ओमबा दावमा दावसा बायदिसिना दा जोंनि गामि ओनसोलावबो सिगाङो गोबां सिखिरिफोरखौ नुनो मोनोमोन। ना जायखौ बाटारफ्लाइ बेफोरखौ दानिया खम नुनो मोनला आरो ना जेब्ला जों उन्दैफ्राव गोबां नुनो मोनोमोन। माने जोंनि गामि ओनसोलावबो गोबां बिफां लाइफां बिदिनो मिथिंगाजों सोमखोर समायना बिदिमोन आरोना
उम
आथिखालाव सुबुं अनजिमा बांनायाव बा बायदिसिना गारि मथर गोबां जाबायना आथिखालाव गामि ओनसोल फोराबो बिदिनो माने गुबुंले जानो हमबाय बेनि जाहोनाव सिखिरिफोरखौबो बारा नुनो मोनला आरो बायदिसिना गान्दावलाफोरखौबो
उम
एम्फौ एनलाफोरखौ बेफोरखौ दा बायदिसिना अरनबारिफोराव थांबासो गोबां नुनो मोनो माने बिदि पलिउसन गैयि जायगाफोरावसो थायो आरो ना आबहावा गुबुंले नङै जायगाफोरावसो बेफोरबायदि एम्फौफोरा थायोनो सिख्रिफोरा
उम उम
उ नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो
औ नोंथां दा नोंथाङा मिथिंगानि बागै जोबोद मोजाङैनो फोरमायलांबाय आरोना दा जोंहा मिथिंगा होनना बुङोब्लाथाय जों मोनथिबावो जे मिथिंगाया जोंनिया सोमखोर समायना दंफां लाइफां जिब जुनार बा बायदिसिना सिना बार आरो बा जोंनिया दै बायदिदो बुंफबना दङ' आरो ना नोंथां
औ औ
औ दा जेरैहाय जोङो दंफां लाइफाङा हगारनाय अक्सिजेन बै अक्सिजेनजों जोङो हां लानानै बा जों थांना थानायखौ थांना थायो आरोना
औ
औ जेब्लानोखि जोंना दंफां लाइफाङा जोंनिया गैया जागोन बा अक्सिजेन बा अक्सिजेन गेसा गैया जागोन होमब्लाना आ माने जोङो जिब जुनार आरो जायनाखि आ माने आ जिथुनिखि जिबि हारिनि आ जानाखि मानसियानो जिब जानो जा जाय जाय अक्सिजेन गेस लायो बैफोर माने ओ से मिनिटबो थांनानै थानो हानाय नङा आरोना नोंथां
औ औ
औ दा थिग बेबायदिनो जोङो मिथिंगानिफ्राय जोंहा आ जों लोंनाय दै बायदिखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोनो बा जोङो हां लानाय गेस बेखौबो जों मिथिंगानिफ्राय मोनो आरो जिथुनिखि आ जानाखि जोङो गाननाय जोमनायाव बाहायनाय बा न' लुनायाव बाहायनाय बा जेखि जाया जानाय बायदिसिना गासैखौबो जों मिथिंगानिफ्रायनो मोनो आरो ना बा जोङो मिथिंगानि सायावनो जोङो सोनारना सोनारना दङ' आरो दा जेरै औ दा जेरैहाय जोङो आ जानाय ओंखाम माइरं बा माइ बैखौ जोङो अबेनिफ्राय मोनो होनना बुङोब्ला जोङो मिथिंगायावनो जोङो गावनो गायनानै दायो जोङो मोननाय जायो बेबो मोनसे माने फांसे दंफां आरिनि हारिनिनो बेबो ओ जा माइ आरो ना माइया औ दा जोङो मिथिंगानिफ्राय मोनो आरो जेरैहाय जोङो दंफा ओ मैगं थाइगं जानाय जेरैहाय आइ दङ' मानिमुनि थास' दिंखिया लेस्रा बायदिसिना जोगोनार बायदिखौ जोङो ओ जा ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ
औ दा थिग बेबायदिहायनो जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन आ जा मिथिंगानिफ्राय मोननाय बा मिथिंगानिफ्राय जोङो आ जाहा गुबुन गुबुन रोखोमनि बायदिसिना मुलाम्फा मोननो हायो आरो ना।
औ
औ नोंथां थिग बेबायदिहायनो जोंहा जिथुनाखि ओ जा मिथिंगा मिथिंगा होननानै बुङोब्लाथाय जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि जिथुनोखि